औ सानजौफुनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय सेथियावनो।
नोंथांनिसिमबो बेलासिनि गोजोन हामग्लायनाय बेबायदि जासेहरनाय थाबाय।
औ बिदिब्लालाय जोङो गो दिनै गोदान टपिक लानानै जोङो सावरायनोसै।
औ जों गोदान टपिक लायोब्ला जोंहानि मोजां जागोन।
जोङो बिदिब्लालाय दिनै मिथिंगानि ओ मिथिंगाखौ गाज्रि बारहावानिफ्राय मारै रैखा खालामनो हागोन। बिनि बागै जों सावरायनोसै।
औ सावराय जागोन। जोंनि आबहावा गुबुंले खालामनायाव बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो गारिफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा जोंनि आबहावाखौ गोबां गुबुंले खालामो आरो बेबायदिनो प्लास्टिक बेबायदिफोरखौ सावना। सावोब्ला बेनिफ्राय गोबां गाज्रि बेबिदि बारफोर ओंखारो। बेबायदि मोनामनायफोर ओंखारो आरो बेफोरो मानसिनि मानसिया बेबायदि ओ हां लानायाव बेबिदि मोनामनायाव गोबां बेबायदिनो देहाफोरा नस्थ' जानो हाग गौ बेखायनो जों बेफोर प्लास्टिकफोरखौ सावनायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ। बेफोरखौ जों सावालाबानो गोजान बेबिदि ओ हाखरफोराव जों गारोब्ला मोजां जागोन। आरो माखासे बिदिनो सेवग्रा मुवाफोरखौ जोङो। बेबायदिनो बिफां लाइफां एबा मैगंफोर गायनायाव जों हासार बेबिदि बानायनो हायो। बेफोरो सेवनानै हासार जायो। आरो हासार जानानै हेफाजाब खालामो मोजां फिथाइ मोनगोन।
औ जोङो बेफोरबायदिनो जोङो मिथिंगाखौ माबोरै जोङो गाज्रि बाराहावा फोरनिफ्राय रैखा खालामनो हागोन बेफोरनि बागै सावरायनाया गोनां जों बेफोरखौ जोङो रैखा खालामनो थाखाय जोङो
मिथिंगाखौ जोंनि जाबोरफोरखौ जोङो नोजोर होनांगोन जोंनि जाबोरफोरावहा प्लास्टिक बा सेवनो रोङै मुवाफोर दङब्ला जोङो बेफोरखौ जों एक्सट्रा खालामनानै बेखौ उखुन्दै ओंखारारि बायदि जोङो हायोब्ला जोङो रिसाइक्लिंआवसो जों हर नांगौ आरो बेखौ सावनाङा आरो जेब्ला जोंनि गेजेरावहा बेबायदिनो मैगं थाइगंनि जाबोरफोर दङब्ला बिबारफोरनि जाबोरफोर दङ बेफोरबायदि सेवनाय जाबोरफोरखौ जोङो हाखराव फबनांगौ आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो हासारफोर बानायनानै मैगं फोराव होनो हायो आरो बेफोराव जोङो गोबां मुलाम्फाफोर मोनो मैगंफोरा मोजां जायो आरो बेफोरबायदि जोङो जों नि मिथिंगाखौ जों रैखा खालामनो हायो मानो होनोब्ला मिथिंगा हायाबो मोनसे मिथिंगाया
जोङो हाखौ रैखा खालामनायानो मिथिंगाखौ रैखा खालामनाय हाया गाज्रि जाब्लानो जोंनि बिफां लाइफांफ्राबो बेयाव रज'नो हानाय नङा आरो बेयाव देरनो हानाय नङा आरो जोंनि लागै मोजां बिदि अक्सिजेन होनो हानाय नङा बिनिखायनो जोङो हाखौ सेथियावनो जों रैखा खालाम ग्रोनांगौ मारै होनोब्ला जोंनि मुबा बेसादफोर गारनाय फोरखौ जों नोजोर होनांगोन आरो बियाव जोङो फेसेवनाय मुवाफोरखौ जानला मानला गारालासिनो जोङो मोजां जायगायाव गारनांगोन फबनानै दोननांगोन।
नोंगौ
आरो जों बेफोरबायदिहैनो गोबां सावरायबावनो हायो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिदि दैफोरनि फ्रा बागैबो जोङो दैखौबो जोङो रैखा खालामनांगोन दैया बिदि गा ज्रि जानानै थायो गाज्रि जानानै थायोब्ला गोबां बिनि
आफाङाव थानाय बिदि लों लोंनाय जिब जुनारफोरा मैला मोनलोङोब्ला बे हाबो गोबां ख-खहा जागोन जिब जुनारफोरनि बेखायनो जों दैयावबो जोङो जाबोरफोरखौ गारा लासिनो जिब जुनारनि गोथै सहफोरखौ जों गारालासिनो बोरिफोराव फबनांगौ आरो बेबायदिहैनो जोङो जोंनि मिथिंगाखौ रैखा खालामनो हागोन आ रो मिथिंगाखौ गाज्रि खालामग्रायानो जाबाय उखुन्दै बे उखुन्दैखौ जों होबथानो हानाय जानां गोन करखानाफोरखौ जोङो बांद्राय जोङो बाहायोब्ला ककारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफ्रा जोंनि मिथिंगानि आबहावाखौ बा बार बारहावाफोरखौ गाज्रि खालाम नानै मिथिंगानि बिफां लाइफां मानसिनि हां लानाय बेफोरबायदियाव हाबनानै गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन बेनिखायनो जोङो बे उखुन्दैखौबो जोङो जेसे हायो बेसे खमायनायखौ जोङो नाजानांगोन बि‌ जायनि ज गेजेरजों जोङो एल पि जि गेस फोरखौ जों बाहायनांगौ जों संनाय मानायफोराव आरो गोबां जाय बुस्थुफोरखौ बाहायनानै गोबां उखुन्दैफोर जागोन बेबायदि
मुवा बेसादफोरखौ जोङो बाहायनाङा आरो सावनाङा।
औ नंगौ जों बेफोर ओ उखुन्दैै ओंखारग्रा बेबायदि गारिफोरखौ जों खम बाहायनांगौ आरो हायोब्ला जों बाहायियानो मोजां जागोन बेफोरनि अनगायै जोङो बेबायदिनो उखुन्दै ओंखारै बेबायदिनो ओ इलेक्ट्रिदों बेबायदि खार ग्रा बेबायदि गारिफोरखौ जों बायनानै लायोब्ला जोंहा मोजां जागोन मानो होनोब्ला बेबायदि गारिफोर गैयाब्ला जोंहा हान्थिनाय गोजान गोजान बेदि हान्थिनाय लामायाव गोबां खस्थ' जायो बेखायनो जोङो बेफोर गारिफोरखौबो नांगौ जायो बेनिखायनो जों इलेक ट्रिदों खारनाय बेबायदि गारिफोरखौ जों बायोब्ला जोबोर मोजां जागोन, होनब्लानिया जोंहा आबहावायाबो गुबुंले जानाय नङा। बेफोरनिफ्राय जोङो ओ गोबां बेबायदि अक्सिजेन लानायाव जोंहा होमब्लानिया मानसिनि जिउआबो जा बेबायदि मोजां थागोन आरो बेबायदिनो लोरबां जानाय नङा बेखायनो जों बेफोरखौ बाहायनायनिफ्राय जों गोजानाव थानो हायो दा जोबोर मोजां।
जोङो बेफोरबायदिहैनो गोबां सावरायबावनो हायो जोङो मिथिंगाखौ रैखा खालामनायनि बागै जोंहा मिथिंगाखौ रैखा खा नायानो मोनसेयानो जाबाय जों दंफां बिफां - लाइफांफोरखौ दानफायनायनिफ्राय जों ङो मो हो- होबथा हानाय जानांगोन बिफां लाइफांफोरखौ बेसेनो दानफायो बिसेनो मिथिंगाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जांबाय थागोन आरो मिथिंगानि महराबो सोलायलांबाय था गोन बिथिखाय- बेनिखायनो जो मिथिंगाखौ रैखा खालामनायानो जाबाय बिफांफोरखौ जों रैखा खालामनां गोन। बिफां दानफायनाय बिफांनिफ्राय बानायनाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो बाहाया लास एनो जोङो
प्लास्टिकनि बाहायनाय रिसाइक्लिंजों बानायनाय बुस्थुफोरखौ जों बाहायोब्ला जोंहा बेफोरबायदि बि फांफोराबो रैखा मोनगोन आरो गोबां जोंनि नांगौ जानाय अक्सिजेनफोरखौ जों मोननो हागोन। आरो गोगो हांला
आनो हायोब्लासो जोङो गो जों मोनगोन।
औ नंगौ जों बेबायदिनो बिफां-लाइफां दाननायनिफ्राय जों जेब्लायबो गोजानाव थानां गौ। होनब्लानियासो जोङो जेब्लायबो मोजां ओइ जों दिनैनि सावरायनायखौ जों एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।